औ औ नोंथां ओ। मा खालामदों?
ओरैनो दंगासिनोसो जिरायनानै बायजोआव नै
औ औ औ औ बोथोर आंबो बिब्दिहैनो। जिरायनानै दङ। दासान्दि जिरायनानै दंथयो बोथोराबो एसे अखा हानो नागिरदों नालाय जिरायनानै।
बिदिनो नोंथां जोंथिंबो नै एसे एसे माने फिसा फिसा थाइफ्रिलागासिनो अखाया।
औ औ हाथाराखैबो आरो ना।
थाराखै
औ जोंनिजाबो बिब्दिनो जागासिनो दहाय फुंनिफ्रायनो। माने थाय फ्रिदोंबो हायाखैबो आरो ओ मैया हरावहाय हादोंमोन। ओमफ्राय दा गैथ'ला आरो
उम
थाइफ्रि हांबाय थादों बेफोरबायदिनो थाइफ्रिलाय गारलाय थायफ्रिलाय गोरलाय
औ माने नांगौ थायफ्रिनायल' नांगौ बायदि अखा जायाखैना नोंथां।
औ औ नांगौ बायदि अखायानो जायाखै दा दा आरो अखा औ औ आबाद
जोंनो गामिफोराव गामियारियाव जों दा अखा खानि गोनांथि उम नङाब्लाथ' औ।
जोंनि माने जोंनि सा सानजा ओनसोलावथ' बेफोरबायदि ओ दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय गाहाय आबाद हिसाबै माइ आबाद। आबादखौनो मावो नालाय। गासैबो बेनिखायनो गोबां दैनि आंखाल जायो। अखा हाया
माने ओ माखासे बिदिनो ओ जायगाफोराव ओ बिलोनिफ्राय बा दैमानिफ्राय फैनाय लामा गैया नालाय ओंखायनो माने अखा हादैजोंल' माने गोबां जायगायानो अ अखा हादैजोंल' गायनाय जायो। बिनि थाखाय नों अखाफोर गैयाबा गोबां खस्थ' जायोना नोंथां
गोबां खस्थ' जायो आरो अखा ओ जेराव जों अखानि दैजोंनो ओ दुब्लि फोथारखौ फोमोननानै एबा हालेवनानै बेनि दैजोंसो माने माइखौ गायनाय जायो नालाय जोङो थ' बेफोरबायदि दै दिखांनायनिबो बांद्राय बेफोरबायदि दि राहा गैया नालाय बेनिखायनो अखानि दैखौनो माने नेनानै थानाय बायदि जायो
औ नंगौ
बेवहाय अखाया बेफोरबायदि खालामनानै होब्ला गोबां खहा जानो नागिरो आरो
औ नंगौ नंगौ माखासे एसे ओ बोरि हा बा एस गोजौ हाफोरखौ जोङो गायना गायनो गायालासिनो दोननांगौ जायोना गायनो हाया अखा खम जायोब्ला
औ गोबां गोबां माने लस जानायखौ नुनो मोनो आरो लकसान जानायखौ खौ नुनो मोनो बेफोरबायदिहाय अखा अखानि ओरै प्रब्लेम जायोबा माने जोंनि सा सानजा ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बिदिनो एसे बोरि हायानो बुंजायो सा सानजा ओनसोलनि हाखौ एसे बोरि हा बोरि हायानो बुंजायो बेनि थाखाय दैनि एसे प्रब्लेम जायो आरो जोंनि बे बे जायगायाव
औ नोंथांमोनथिं ए बेबायदि बिलो बायदिसिनानिफ्राय फैनाय दै गैया नामा?
औ जोंनि फ्रायथ' बेफोरबायदि ओरै फायनाय दंग' एबा नालाफोरा एसे गोजान जायो आरो
औ औ
माने खाथियावहाय गैया एसे गोजान जायो आरो बेनिखायनो दै दिखांनायनि राहाया एसे गोब्राब जायो
औ
अ जायनि जाहोनाव जों अखानि दैखौ नेना नेनो गोनां जायो
नोंगौ
औ जोंनि सा सानजा ओनसोल सा सानजा ओनसोलावथ' माइ आबाद फ्राया माइ आबाद आरो अखानि दैखौ नेयो
आबादजोंनो मावनानै
औ औ औ औ सोलिनायखौ नुनो मोनो औ औ
बांसिनानो माने ओ जौ माने जोंनाव मा होनदो ओ बेफार फालांगियावबो बांद्राय रोङा ना ओ गैया बेफार फालांगि मावग्रा माने बायजो निफ्राय सो फैनानैसो बा सो ओ सोनाबारिनिफ्रायसो जोङो फैनानै माखासे मानसिफ्रा ओ माबा फालांगि मावफैनायखौ जों नुनो मोनो बाहेरारि ओ जोंनि जोंनि रायजोनि मानसि गोबाङानो दाबो बेफार फालांगि मावनो
औ औ औ नंगौ
औ
औ आरो एसे आरो बांद्राय बेफोरावहाय बेफोरबायदि सोलोंथायावबो बांद्राय जौगानायखौ नुनो मोना आरो माने दासो इसे जाहां दों होनजायो आरो
औ माने ओ जौगाफुहांदों आरोना नोंथां जौगा जौगाथाराखै औ
बेवहायना आरो गोबां प्रब्लेमबो नुजाथि नुजाथिनाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि फालांगि मावनायावबो।
नोंगौ
माने बांद्राय बांद्राय माने माबायदिहाय खालामबा माबायदिहाय जागोन माबायदिहाय मुलाम्फा जागोन बेफोर बिफोरनि सायाव बांद्राय बांद्राय माबा औ गियानखौ नुनो मोना आरो गियान जानायखौ
नंगौ
दासिमबो ओ आगोलनि आगोलनि बायदियैनो सोलिनानै दं गोबाङानो गोबाङानो
औ नंगौ।
दाथ' आरो जाखांफुनाय जाखांफुनाय सुबुंफोरखौथ' बेफोरबायदि जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद मावनायाव बांद्राय नांथाबनायखौ नुनो मोना आरो आरो माने गोजानावहाय थाङो खामानि मावनो। ओ जायगायाव। बेवहाय आबाद आबाद मावनांगौ बेफोरखौ माने आबादखौ मावनायखौ नुनो मोना आरो बेफोरबायदि सु
औ माने औ गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावहैनाय बा कम्पानि बायदिसिनाफोराव खामानि मावहै सो मानि बांसिन गोसो होयो ना नोंथां औ माने न'आवनो थानानै आबाद मावनाय बेफार फालांगि मावनाय फोरखौ माने मावनो थाखाय बा सोलोंनो नाजाया
माने बेयाव बि औ बिबदिहायनो माने जोंनाथ' गाससिखौबो बायनानैसो जानो गोनांं जाहैजोबो आरो बेफोरबायदिनो माने गोजानावसो थाहैनानै ओ न'आवहाय बेफोरबायदि मावनानै लानो रोङा खौनो होनजायो। ने गुबुन बे बेवहायनो गुबुन हारिया गोबां सान्सबो मोनलांदों गुब गुबुन सुबुंफोराहाय औ ओ बा मावनानै लानो रोङा नालाय
उम माने जोङो आबाद आबाद मावोब्ला आबाद मावोब्ला गाव फोर बिराद माने गाहायाव थाख थाखो गाहाय थाखोआव थानाय बायदि साननानै लायो ओमफ्राय आव बेजों लोगोसे जोंनि ओ समाजावबो माने सुबुंफोरा ओ माने गाहाय थाखो नि सानो आरो आबाद मावग्राफोरखौ उम आबाद आबाद माव ब्ला नाथाय आबाद आबादावबो दि बिसिबां ओ गोबां लाब दङ मुलाम्फा दङ जोङो औ आल गा बा साख ख्रि बाख्रि मावनाय मावनायजों समान जोङो बिस आरो जुदि जों मोजां मावोबाथ' साख्रि बाख्रि मावनायनिख्रुइबो जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बा रां खामायनो हायो अ है माने माखासे गियान गैयिनि थाखाय बा अनेख गियानारि आदबफोरखौ मिनथियैनि थाखायनो जोङो माने नांगौबायदि बे बै फोराव मावनो रोङाखै आरो माने दाबो आ थायनो माने लाजियो आबादनि बिथिङाव म
जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बायनानैनो जाजोबनाय बायदि जायो बेवहाय बेनिखायनो गोबां लकसानखौ जों नुहुरनो मोनो आरो बायनानै जानायनि थाखायनो दा दाथ' माइरं बाय नायाब इस एसे गोब्राबानो बेसेनाबो गोबां जालांनो हमदों
नंगौ नंगौ माइरंआथ' गोबां जाबाय दायो बेसोरा।
आरो मैगं थाइगंनाबो दा आरो दैज्लां बोथोरावबो थ' आरो इसे बांगोनानो
औ दैज्लाङावथ' आरो मैगं मैगं थाइफोरा गोबां नोंगौ।
बेनिखायनो बायनानै जाजोबोब्ला एसे खस्थ'खौ नुहुरो आरो जोङो।
ओ गो गोबां खस्थ' जायो। बायनानै जायोब्ला जोङो माइरंफोरखो बायनानै जायोब्ला गोबां खस्थ' जायो।
गोबां खस्थ' बेनिखायनो हायो ब्ला एसे आबादाव नांथाबनांगौ आरो। न'खरनि थाखाय दानो आन्थाखौ उम अब्लानो अल्बानि एसे खस्थ'आव खस्थ'आ खम जायो आरो।
अह माने आबाद मावोब्ला जोङो गाव ओ गावनि न'आव जानायजों लोगोस से जोङो फाननानैबो
औ औ
फो रां मोननो हा यो बेनिखायनो जोङो आबादावबो माने द गोबां गोसो होनांगौ जोंथ' माने बयबो बाहेराव थांनानै मावनानै मुलाम्फा गैया ओरैनो ओ बांसिन खस्थ' आरो जोङो सा साख्रि बाख्रि बाय नागिरो बाय थाने था थायालासिनो जोंनो साबेसेया साख्रि मोन्नो जोंथ' गासैबोथ' साख्रिखौ जों मोना ना। जोंनि औ जेनेबा जोंनो सोरखाराबो जोंनो गासैनोबो साख्रि होनो हाया माखासेफ्रा साख्रि मावबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा आबादावबो गोसो होनांगौ आरो
औ औ नंगौ
फालांगिफोरावबो बायदिसिना गला दखान ओ ओमफ्राय फालांगि
औ औ
जोङो आबाद होनोब्ला ओ बिदिनो माइ मैगं थाइगंल' नङा जोङो बायदिसिना दङ आरो ना फिसिनाय फुख्रियाव ओ लोगोसे अमा फिसा फिसिनाय औ लोगोसे ओ लोगोसे जों दाउ फार्म बेफोरबायदि माने गोबां राहा दङ आरो जोङो हांसो फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोर बेखौबो जोंङो मावोब्ला मान बिराद मोजां आरो बेफोरो साबसिन माने आलादा मावनायनिख्रुइ बेफोरखौ जुदि बिगियानारि आदबजों जुदि सोलोंनानै मावो अब्ला मानि गोबां मुलाम्फा दङ माने नोंनि न'खरखौ खुंलांनायावहाय गोरलै नांगौ बायदि नोङो रां खामायनानै
औ जेराव जों गुबुन गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावनो गोनांथि गैया एसेबां खस्थ' खालामनांगौनि जायगायावनो थानानै एबा न'आवनो थानानै मावनो हा हायो गोजानाव थांनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया
औ बिनि औ बिनो नंगौ
ओ दे होमबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा रायज्लायनाया औ औ औ दे नोंथां